खोनादों।
अ मोजां खोनादों दा।
ओ किलियार।
अ दा जों होमबा मोनसे नोंथां
अ
खोनादोंना?
औ औ खोनादों-खोनादों।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों-खोनादों।
एसे नेवार्कआ स्ल' खोमालै। खोना फैयाखै।
अ आतसा-आतसा। खोनाखादों दा? हेल'-हेल' हेल' नोंथां। खोनाफैयाखै नोंथां नेटवार्क स्ल'। हेल' आर'' नोंथां खोनायासै जेबो। हेल'
हे
खोनादों दा? हेल'
हेल'
खोनाबायना एबार।
औ औ खोनाबाय-खोनाबाय।
अ जों होमबा सा दा सासे उन्दै गथ'खौ फरायसालि हाबजेनोब्ला माबादि जोथोन लानांगौ बिनि सायाव एसे
सा अ अ अ।
औ सासे उन्दै गथ'खौ जेब्ला फरायसालि सोजेनो अब्ला बेवहाय बिमा बिफाया जोथोन लानायनि गोबां बिबान थायो नङा होमबा
आदसा सा सा
औ बेवहाय मानि गथ'खौ नायनां गौवा न'खरनि सोद्रोमाया गोबां बिहोमा थायो आरो
औ औ
जेनेबा गथ'खौ फोरोंनायनिफ्राय लानानै फरायसालियाव दोनलांनाय बेनिफ्राय गखांनायनि उनाव गथ'आ माबादि रोंदों माबादि फरायसालियाव फरायदों बेखौ न'आव नायफामनांगौ आरो
औ नोंगौ नोंगौ
अ दा नोंथांनि बादिब्ला सासे उन्दै गथ'आ जेनेबा फरायसालि हाबजेनोब्ला बेखौ जों माबा दि दिथा होनांगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनोबा
आदसा हागोन नोंथां हागोन दा जोङो सासे गथ'खौहाय जोङो ओ फरायसालि हाबजेननायनिफ्राय दिथा होनांगौआनो जाहैबाय जोङो मेन खोथायानो जाहैबाय ओ न'खरनि बिमा बिफा गारजेनफोरा बेखौहाय मानि मोजाङै जोथोन लानांगोन आरोखि ना
औ
बिनि फरायनाय बेनि मा होनो बेखौ स्कुलाव दोनलांनाय टिउसनफ्राव दोनलांनाय बेफोरावहाय मानिे मोजाङै बिमा बिफाया मानि बे गथ'खौहाय माबानांगोन आरोखि ना जोथोन लानांगोन बिजों मोजाङै थाफानांगोन ओम ओमफ्रायहाय सार औ
अ दा जोंनि गेजेराव ओरैबायाददि जायो जेनेबा इंलिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम जेनेबा सासे गथ'खौ इंलिस मिडियामा सोयोबा गोरोंसिन जायो होननानै ओ बर' मिडियामनि जेनाखि न'खरनि सुबुंफोर बिब्दि बुंनाय खोनायो आरो
खोनायो खोनायो
बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा सासे इंलिस मिडियामाव फोरोंनाय गथ'खौ सासे इंलिस मिडियामनि बिमा बिफाया जेनेबा सोरांनायनिफ्राय लानानै फोरोंनाय फोरोंनायनि निफ्राय लानानै जा होनाय फरायसालियाव दोनलांनाय बा गखांनानै टिउसन होखांनायनि उन नावबो गाव न'आव फरायनाय बेफोरबायदि खालामो नङा होमबा?
औ‌ अ
नाथाय जों नाथाय जों मोनसे नोजोरजों नायोबा नुनो मोनो। ओ जोंनि जेनाखि बर' मिडियामाव फोरोंनाय बिमा बिफा
ओ
बिथांमोननि बिथांमोननि गथ'खौ जाहाथे बर' मिडियामाव फोरोंनाय बिमा बिफायाबो जेनेबा इंलिस मिडियामाव फोरोंनाय बादि जोथोन लायोबा बिसोरखौ सोरांनायनि फ्राय लानानै एबा जाहोनाय फरायसालियाव दोनलांनाय बा टिउसन होनाय बिदि खालामोबा बेफोरबादि रुजुलायनांग गौनि जेबो बाथ्रायानो गैया आरो जेनेबा उमुगा गोरोंसिन बा जोंनि नैबे बर' मिडियामाव फ फरायनाया रोङा बि दि होननायनि जेबो गोनांथियानो गैया। दा फारागथिया बेल'नो ओ जोंना बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि जेनाखि ओ बिबां बियो खम आरो
आतसा औ नंगौ।
बेफोरबायदि रु-रुजुवाबालानो जेनेबा जोंबो जोंनि जेनाखि बर' मिडियामाव फरायनाय गथ' बेखौहाय मोजाङै सिखारनायनिफ्राय लानानै ओ जानायनिफ्राय फोरोंनायनिफ्राय फरायसालियाव ओ फोरोंगिरिया मा न'नि हाबा हरदों बा हमवार्क हरदों बेखौ नायनानै फोरोंनाय बेफोरबायदि खालामोबा रोंगौथिया समानखौनो मोनगोन जेनेबा बर' मिडियामाव फराय नायाव बेसे बेसेबां रोंगौथि मोनो इंलिस मिडियामाव फरायनायाव बेसेबां रोंगौथि मोनो बे समान खौनो मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा ट्राइबेलावनो खालि लेंगुवेजनिल' फाराग थायो बिसिना इंग्लिस जोंना बर' नाथाय जेनाखि गियान मोननां औ बियो समानखौनो मोननो हागोन आरो जास जोंनि जेनाख बर' न'खरनि बर' बिजोंजों फरायनाय बियो खालि जोथोननि फारसे एसे नोजोर होनांगौ आथि खालाव नुबोनो हमबाय गोबां गावनि गथ'खौ जोथोन लानाय बेफोरबायदि नुबोनो हमबाय आरो थेवबो गोबाङानो खम आरोना खालि सोरांनायनिफ्राय फरायसालियाव थिनहरनांगौ ओ गयोबा ओंखाम जाहोनांगौ बेफोरबायदि खालामो आरो मोना बा दसे फरायनो थिननाय नाथाय फोरोंनायजों लोगोसे गाव थाफाया बिदि खालामो आरो
ओ ओ ओ
औ दा नोंथाङा एसे बुंगोन नामा बेफोरबादि? जेनाखि। फरायनायनि बेलायाव। उमुक मिडियामा गोरों। बांसिन उमुगा बांसिन रोंगौथि मोनो बेफोरबायाददिनि सायाव नोंहा।
बुंजायो-बुंजायो नोंथां बुंजायो। दाथ नोंथाङानो बै सिगाङाव फंनैसो बुंलांखाबाय दहाय नोंथां बुंनाय बायदि जेन' जोङो बर मिडियामावबो मोजाङै माने बिमा बिफा गारजेनफ्रा माने फरायनाय लिरनायनिफ्राय लानानै मोजाङै जोथोन लायो। बि ना नोंथां। ए निसय मानि। जोंनि बर मिडियामाबो माने मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोखि ना। माने रोंगौथिया समानानो। ज आरोखि। बेनो नोंथां ओ जोंनि मानिे माखासे बर मिेडियामावहाय फोरोंनाय बिमा बिफाफोरा मानि मोजाङै माने जोथोन लाया बा थाल लाया बेफोरनि थाखायनो माने रोंगौथि। खुथिया एसे खम जानो हमो आरो आरोखि ना नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों।
औ-औ-औ। ओमफ्राय दायो आं नुनो मोननाय बायदिब्लाथ। बर मिडियामाव हगारनायब्लाबो माने दा एसे मानि बांसिन माने जोथोन लानायखौ आङो नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ना।
औ-औ।
स्कुलाव दोनलांनाय लाबोनाय बेफोरबायदि आरोखि ना। जों नुनो मोनो। बर मिडियामाव फरायनानैबो गोजौ थाखोसिम सोलोंथाइ लानानै माने साख्रि बाख्रि मोननाय। बेफोरबायादिखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ना दा। खोनादोंना नोंथां? औ।
खोनादों खोनादों नंगौ सैथो।
थाङा बेनि बागै आरो फंनैसो बुंबावगोन नामा? हो नोंथां अ अ।
खोनायाखै मा होन्दों।
खोनादों खोनादों नोंथाङा दा बेनि बागै फंनैसो बुंनानै होबावनो हागोन नामा एसे।
हागोन हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन दा बुंनो थाङोबा जोथोननि बेयाव आं एसे बुंनोसै।
आचसा
बयनिबो। 'खर न'खर मबाइल थायो नङा होमबा?
आ
दा बे मबेल अब्लाबो माने गथ'फोरखौ खावसे जादों आरो ना।
आतसा आतसा।
बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरखौ ओन्दै समनिफ्रायनो फरायसालि हाबैनि सिगाङावनो माने मबेलजों गेलेनाय मबेलाव ओ बाय दिसिना नायहोनाय बा बायदिसिना सिना अनलाइन गेम अफलाइन गेम बे फोरजों गथ'फोरखौ बुरखायनानै दोननाय नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। नंगौना नोंथां? औ नाथाय जेनाखि गथ'फोरनि ओ रोंगौथि बेे रोंगथिया माने बेफोरबादि बे मबाइलजों बाराया आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
दियै गथ'खौहाय ओ सोरांनायनिफ्राय लानानै जे खरनि गथ' बेयो जाहैबाय गथ'खौ फुङावहाय ओं सिखारनाय लेखा फोरोंनाय दसे फरायसालि सम जाजासिम बेनि उनाव जे जेब्लानाखि फरायसालिया गयो अब्ला गथ'खौ फोथाराव गेलेनो लांनांगौ आरो। मिथिंगानि जेनाखि समायना ओं महर ओं बेवहाय माने दसे बेरायग्लांहोनानैबाबो बा गेलेहोनानैबाबो गथ'खौ माने औ बेलासियाव बिदिनो गिदिं होनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओं माने गोरा बा थागद जानानै थागोन आरो बेफोरबायदि दुरबल जानाय नङा बेफोरबायदि जेनाखि आथिखालाव मबाइल नुयो मबाइल लाजोबसै ना न' नख'र न'खर दा बेफोरबाददि मबाइलखौ नायहोयालाबा बा ओं न'खरनि मानसिया एसे खेल लानानै जेनेबा बा बेफोरबादि गेलेनांगौ टाइमाव गेलेहोनाय फरायहोनाय टाइमाव फरायहोनाय बिदि खालामोबा जोंनि गथ' गथ'फोरा माने जेरावबो आखा फाखा रोंगौथि थि गोनां जागोन आखो आरो गेलेनायनि बिथिङावनो जा फरायनायनि बिथिङावनो जा जिखुनु माबा मोनसे मावनायनि बिथि थि जा बेफोरबायदि आखा फाखा जानाय जों नुनो मोनगोन आरो बा जों गथ'खौ गोख्रों सासे मेलेमजिबि खालामनो हागोन
उम
औ
औ ए आदसा नोंथां हेल'
औ बुंनाय
दाथ' फैयै फैयै फैनानै जोंना नै टाइमाबो जोबफैबाय नोंथां दा लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
दे-दे-दे होमबालाय दे गोजोननाय थाबाय